हेल'
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय। औ खोनादों दा।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों आं नोंनिखौ आंनिखौ खोनादोंबा नोंथाङा हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना
हेलौ औ खोनादों आं नोंनिखौ आंनिखौ आंनिखौ खोनादं
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ औ आं नोंथांजों दान्दिसे सम सम रायलायनो थाखाय फन खालामनाय जाबाय नोंथाङा रायज्लायनो हागोन दा
औ हागोन हागोन हागोन
औ जों बिदिब्ला मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनोसै बे आयदायानो जाबाय ओ फोरबो फोरबोनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै होमबा नोंथां
औ जागोन जागोन जागोन
ओ फोरबो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ जेरैहाय ओ रंजालि रंजालि बैसागु थाबाय बेनिफ्राय मागो बैस सागो थाबाय बिनिफ्राय काति बैसागो थाबाय आरो ना जोंहा फोरबो होनना बुङो ब्ला गुबै जोंनि ओ बर'नि गुबै फोरबो होनना बुङोब्ला बे मोनथामानो गुबै आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बैसागो फोरबो मागो फोरबो ओ आरो ओ काति काति बैसागु बेनो आरोना औ दानिया नों नोंथाङा रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
रंजालि बैसागुआव जों बुंनो थाङोबा जों माने बेयाव जों सुबुंफोरा फालिनाय जायो दोना
औ फालियो औ नंगौ
बेवहाय जों गोबाङानो राय ओ रायजोयै ज' जानानै सेंग्रा सिख्ला हयथ'बा बोराय बुरै ज' जानानै जों रंजायो आरो ना न'खर न उम न'खर न'खर थांनानै हयथ'बा अबावबा ज'मा ज' जानानै जोङो बे बैसागुखौ फालि
फालिनाय जायो जोङो मोसानानै माइरं मागियो होमबा नों गोना नोंथां औ औ माइरं माइदिं औ जोबोद मिनि खुसिै रंजा खुसिय जोङो बैसागुखौ औ मोसायो औ हगार हरो औ औ नंगौ नोंथां आ अ दे बुंलाय
नोंथाङाबो मोसायोबा बे बैसागु बोथोरफोराव
औ नंगौ नोंथांनो मोसायो ओं जोबोर मोजां बैसागु मोसानो बिराद इन्टारेस्ट जायो आरोना बिराद ओ औ औ रंजानाय जायो आरो जोबोर मोजाङैनो दा जोङो रंजालि बैसागु होनना बुङोब्ला ओ जोंहा ओ फार्स्ट जोङो रंजालि बैसागुनि सफैब्लाथाय जोंहा बै रंजालि बैसागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननाय जायो औ बे रंजालि बैस सागुनि जोंहा बैसागुनि गिबि से सान से खालारनि सानसे आगोलखौ जोङो ओ मोसौ बैसागो होननानै बुंनाय जा यो आरो मोसौ बैसागो औ बेनि उननिफ्राय जोङो औ औ बेनिफ्राय बेनि उननिफ्राय जोङो मा से खालारनिफ्राय मानसि बैसागु हमनाय जायो आरो मानसि बैसागु मो सौ बैसागु खालि जोङो मोसौखो आ बरियासि मा थुखैनाय जायो आरो थु खैयो ओ बेनि मोस सौ नि फागाफोरखौ जोङो सोलायो गोजामखौ गारनानै गोदान होनाय जायो ओ बेयो मोसौ थुखैनो थाखै जोङो मोनसे जगार खालामो बेनो जाबाय ओ लाव फान थाव हाइजें ओ हालदै थाराय गाजलि बेफोरबायदि ओ लानानै जोङो औ औ औ नंगौ नोंथां पानिलाव फान्थाव औ बिदि लानानै। जोङो माला खालामो बेनि फ्राय माला खालामनानै मोसौनि समाव जोङो मोसौनो सारनानै होयो। जेरैहाय जोङो। ओमफ्राय मोसौखौ थुखैनानै जोङो जेनेबा। मोनसे मेथाइ दङ जोंहा औ जोंहा ओरैहाय मोनसे मेथाइ दङ लाव जा फान्थाव जा। जोंहानि मोसौआ बोसोर बोसोर एरबाय था ओरै होननाय मोनसे मेथाइ दङ नङा होमबा नोंथां। औ मेथाइ दों औ नंगौ। बिदिनो मेथाइ रोजाबनानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओमफ्राय थुखैना खांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ बारियाव हैबाय। गांसो गांसो जानो थाखाय बिनिफ्राय फैनायनि जों आरो आरामसे दुगैस्रां लोबस्रां थाबाय आरो औ बेनि उनाव जोङो मोना औ मोनाबिलि समाव जोङो बेनि फागा मोसौ। नि फागाफोरखौ गोजामखौ गारनानै गोदान होनाय जायो आरो औ नंगौ नोंथां।
थुखैखांनानै। जों न'फोरावबो सारोमोन नामा?
अ नंगौ नोंथां औ औ औ औ नोंथाङा थिग खोथाखौनो गोसो खांदों जों मोसौखौ थुखैखांनानै। जोङो न'फोराव सोरगिदिं सारनाय जायो आरो जाहाथे जोंनि न'खरा एसे गोदान बोसोर नालाय ओं जाहाथे बे मोजाङै दावगालांनो हायो जाहाथे न'खरफ्रा एसे जौगालांनो हायो। बेफोर बायदिनो जोङो साफा खालामो आरो जाहाथे एसे औ औ नंगौ नोंथां औ ओमफ्राय बे मालाफोर बखौ जोङो न'नि ओ खुन्थाफोराव आलायनानै दोनो औ नंगौ नोंथां बेनिफ्राय बेनि उननिफ्राय जोङो बैसागुनि से से खालारनिफ्राय जोङो ओ बेयाव बाथौ जोङो बाथौ फुजा होयो से खालाराव गोबाङा होयो गोबाङा ओ से नै थाम बेफोरबायदि खालाराव होनाय जायो आरो ओ जोङो से खालाराव बाथौनो बेरा दुमबाय बिनि ओमफ्राय जोङो ओ जोंनि ओ बाथौ दुमबाय फुजा होबाय ओ बे आर'ज गाबबाय जोङो सिजौ गुदियाव आर'ज गाबबाय ओ बोर बिबाय बिनि उनाव जोङो ओ गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ खुलुमबाय बा गावनि बिदा बिब'फोरखौ खुलुमनानै बोर लाबाय बिदिनो ओ उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय ओ गोदोरा उन्दैनो बोर सा स्रिनाइ बेफोरबायदि जोङो मोनसे ओ फालियो आरो जोङो औ नेम फालियो औ नंगौ नोंथां औ जाहाथे जोंनि गासैबो साननाय हनायफोरा जाहाथे मोगथां महर जाफुङो जाफुंनो हायो होननानै जों बेखौ औ फालिनाय जायो आरो
औ जो बे जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो जाबाय आरो
औ नंगौ नोंथां औ एकदम बर'नि मोनसे औ एंगारनो हायि मोनस से बियो ओ रंजालि बैसागु आरो बेयो ओं फोरबो ओं बेयो गोदो दानिल' नङा बेयो गोदो जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बे रंजालि बैसागु फालिबोबाय थाखायो आरो औ बेदिनो दासिमबो जोङो बेखौ फालि लुबैयो आरो जोङो बेखौ बावगारनो हाया
उम औ बाव बावगारनोबो नाङा मानोना बे बहुद जोंनि माबाखौ बर'खौ बर'फोरनि बे माबाखौ हमथाना लाखिगासिनो आरोना
औ नंगौ नोंथां सिनायथिखौ औ मोनसे ओ हारि बा हारि मोनसे हारि बा मोनसे हारिया ओ गावनि गाननाय जोमनाय मोसानाय जानाय लोंनायखौ लानानैसो मोनसे हारिया ओ थांनानै थायो आरो औ जौगायोबो थांनानै थायो औ औ बिदिनो जोंबो बैसागुफोराव जोङो जोबोर गाजा गोमजायै रंजायो सेंग्रा सिख्ला ग थ' गथाय बोराय बुरै गासिबो ज' ज' ओंखारनानै ओ मोसायो आरो माइरं बिदिनो मागियो न'खर न'खर थांनानै मागियो खुलुमनानै फैयो औ बिदिनो गोबां रंजानाय लायो आरो जों
बेफोर औ बेफोर रंजानायनिखायनो जोंनि दा बे बर' माबाया मा होनो गोबां मानसियानो मा होनो बेखौ ज' जानानै
औ औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ जोङो औ जेब्ला समाव जों मोसानो थाङो ओ अब्लानिया जोङो ओ गामसा गोदान गस्ला गोदान आर'नाइ फालि बेबायदिनो गोदान गोदान गाननानै जोङो गोदान बोसोर नालाय गोदान गोदान गाननानै ओ मोसायो आरो मोस थाङो माइरं बेफोरबायदिनो ओ न'खर न'खर मागिनो थाङो आरो नङा होमबा नोंथां नोंथाङा बैसागु मोसानाय समाव गाननाय गाननाय द ख'ना ओ गामसा बिनि सोमोनदै माबाफोर बुंगोन नामा? मिथिगौ नामा नोंथाङा?
थिनायाव जों गामसाजों लोगोसे आर'नाइ आरो बे औ आर'नाइ लायो ओम फ्राय बिजिनो गस स्ला गानो आरो ना सोरबा गुफुर गानो ओ सोरबा गुफुर गानो सोरबा गुबुन गुबुन गानो आरो ना
ओ ओं गुबुन गुबुन गाबनि गानो सोरबा आर'नाइ गस स्ला गानो औ नंगौ नोंथां औ औ बेनिफ्राय जेब्ला औ औ दे बुं थां
आरो सिख्लाफोरा आरो दख'ना गानबाय आर' नाय लाबा
अ दखना गानबाय अ दखना बिदन गानबाय औ फालि लाबाय औ रंजायो बेनिफ्राय जोङो गाजा-गोमजायै रंजायो आरो औ नंगौ नोंथां जोङो जेन'ब बा सासे ओ जोंनि आइ जोबा सासे सिख्लाखौ आ दख'ना गाननानै जुदि जोङो ओ बबेबा मास बबेबा लामाजों थाबायनो थाङोब्ला बा मोसानाय नुयोब्लाा जोङो जेनेबा मासे सि खिरिबायदि नुयो होमबा नङा होमबा नों
औ नुयो नुयो नुयो
जेनेबा मासे सिखिरि जेनेबा बाहां बिहां जेरैहाय सिखिरिया बिरो बेफोरबायदिनो जोंनि ओ बे मोसानायखौ माने सिखिरि बायदि बाहां बिहां मोसानाय नुयो नङा होमबा नों
औ नो नों बुहुद माने समायना नुयो आरो। दा बे आं मानि आगरजों आर'नाइनि आगरजों आरो बे फालि लानायजों
औ औ जोबोर ओ समायना नुयो बेरखाङो नंगौ नोंथां औ जों हादि मोसानो थाङो ना नों थां बैसागु बोथोराव अब्ला जोङो मोसानाय समाव मा मा दामजुखौ लायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
ओ आंनि मिथिनायावबा जोङो बांसिनानो जों खाम लायो। सिफुं लायो ओमफ्राय हार हारमुनि लायो।
थां
औ ओमफ्राय बिदि आ सेरजा लायो।
सेरजा लायो अ।
औ ओमफ्राय औ जथा लायो ओमफ्राय नोंथाङा औ नोंथाङा बेफोर दामजुनिफ्राय माबा मोनसे दामजु दामनो रोंगौ नामा?
ओ दामजु रोंगौ नोंथाङा रोंगौ। आङो खाम खाम दामनो रोंगौ नों थां औ खाम दामो जोबोर मोजां जोङो खामखौ ओ माबानिफ्राय बानायनाय जायो जोंना दंफांनिफ्राय बा गुबैयै ओ जोङो ओ अदाल दंफां बा मान्दार दंफांनिफ्राय जोङो बे खामखौ बानायनाय जायो। मानोना बेे दं फाङा माने रेजेंनालाय जोङो आ बेनि सावोनाबो जोबोद आ रिं सारा जोबोर आ जोबोर गोमो आरो लानायाव रेजें जायो नालाय बेनि
औ।
औ। ओ जोबोर गोबारै अखा हाबाय सो नोंथां। एसे ओह हैद दावराव।
औ दे होमबा दोनथ'लायनोसै ना समाबो जाबाय जोंना।
औ औ। नोंथां बिदिब्ला जोङो रायलायनायखौ बेखिनायावना दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ।